औ खोनादों खोनादों।
मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय बावहरबाय नोंथांनिसिम
औ औ औ।
दा जों टपिकखौ बर'फोरनि एम्फौ फिसिनायखौ लानोसै नामाथाय जागोना
औ औ औ जागोन दे औ खोनादों खोनादों।
बर'फोरनि एम्फौ फिसिनायखौ लानोसै ने तपिकखौ।
औ औ जायो दे।
अब्ला बिदिब्ला आं जागायग्रोनोसै नामा? आ बे थफिकनि सायाव
औ जागायदो जागायदो।
बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो माने एम्फौ फिसिनाय
औ
गोदो गोदायनिफ्राय सोलिबोगासिनो दङ
औ नंगौ
गामिफोराव माखासे इन्दि एम्फौखौ माने बर'फोरानो फिसियो आरो बे इन्दि एम्फौखौ बर'फ्रा गाव गाव जायफोर एम्फौ लागोन ना
औ
बैफोर एम्फौ लाग्रा मानसिया इन्दि फिथोब बा इन्दि बिलाइखौ गावनो गाव न'आवनो बारि बागान बा अबेबा मोनसे खनासे जायगायावनो फोनानै लायो आरोना आरो बे जेब्ला इन्दि बिफाङा देरहांगोन अब्ला बिदिनो एम्फौ जोलैखौ सोरनिफ्रायबा बा बहाबा निफ्राय लाबोनानै बिसोरो माने एम्फौ फिसा फिसा माने सिक्रिनिफ्राय गगोदान एम फौखौ बिसोरो लाबोगोन आरो ना न'आव लाबोगोन लाबोगोन लाबोनानै माने जिस्रि ओरै जिस्रि फिसाफोराव माने माथानि जिस्रिफ्राव बिसोरो माने ओरै माने
औ
थननानै दोनो आरोना लासैनो संग्राइफ्राव
औ औ
ओमफ्राय जेब्लानाखि एम्फौ फिसाया हारसिङै ओंखारबाय ओंखारनानै ओमफ्राय बिदिनो बै इन्दि बिलाइनि गोरलै गोरलै बिलाइखौ खेबसना होबाय थाबाय मथा मथि साननै सानथामसिम बिदि गोरलै फिसा फिस
औ
खौ सिफ्लेना होबाय थाबाय फोखांनानै बिदिनो जेरैखि देरगोन लासै लासै जायै जायै जानानै देरबाय थागोन आरो बिदिनो एम्फौखौ बासिबायबो थानांगौ जायो माने फिसाद्रायनि खिखौ माने ओरै गारहोननो थाखाय एम्फौखौ बिलाइयाव बाख नानै बेलेग जायगायाव दोनहैनाय जायो
जायो जायो जायो
दा बेखौ जोङो बर' सुबुंफोरा माने लाबाय थायो नालाय माने बेखौ मिथिगौ ओमफ्राय बिदिनो जेब्ला गिदिर जागोन गिदिर जानानै जेब्ला इन्दि बिलाइ खौ जोङो माने एम्फौ जाहोनो थाखाय लायगोन आरो न'नियाथ' थोखायानो माने एम्फौ बुरजा लायोबा जेनबा माने दाहार लायथ'यो ओमफ्राय दाहार लाायथ'नानै बिदिनो एम्फौफोरखौ उनाव हरलायलायो माने बिदिनो बिलाइ लायनायनि थाखाय माने बिलाइ लायग्रायाबोथ' माने लुबैखागोन ना माने जानो थाखाय होयो आरोना ओमफ्राय जेब्ला बिदिनो एम्फौआ राबाय ओमफ्राय राखांनानै नोखि एम्फौआ अजा जागोन अजा अजाखौ मिथियो ना
औ मिथियो मिथियो
बे अजाखौ जेब्लानोखि अजाया माने अजा माने मोननाय होनो बस्थुखौ एम्फौआ मोनगोन ना मोनबाथाय जेब्ला एम्फौआ सो मोनो ओमफ्राय हारसिंङै गोमो जायो आरो दुद्रु द्रु थायो मोननाय एम्फौआ
औ
ओमफ्राय बेखौ जेब्लनि खान्थाल बिलाइ नङाब्ला गाम्बारि बिलाइफ्राव माने बोखांनानै बेखौ दाबसे जायगायाव दोननाय जायो ओमफ्राय बेखौ बुखां खालामनायनि उनाव जेसै सप्तासेबा मथा मथि सानब्रै सानब्रै सानबा थानानै बेखौ फिथेोब थेबो आरो फिथोब थेबखांनानै बिदिनो जेब्लानाखि गोरा जायो गोरा जाबोथाय अब्लानिया बै फिथोबखौ बोखा बोखा सानद्रि संग्र्रिफोराव दोननाय जायो। ओमफ्राय जेब्लानोाखि सान्दै संदयाव दोनगोन ना ओमफ्राय अबब्लानि आं बे फिथोबखौ माने एम्फौखौ जिरसिगोन आरो ना ओमफ्राय जे एम्फौखौ थाब जिराबाथाय बे एम्फौआ मा होनो लासैनो सिङाव माने सिखिरि जानानै बिरलांनो नागिरो बेखायनो साबजिनाय जायो एम्फौखौ ओमफ्राय आरो बिदिनो बै सिथेोबनिफ्रायनो माने बेफोरखौ खुन्दुं दिहुननाय जायो आरो जायफोरा माखासे बै निफ्रायबो फालांगि खालामनाय जायो मे एम्फौखौ माने दखान बा पाहार सोरबाफोराव बायनाबो लांनाय जायो गोदो गोदाय जायोमोन। फानयोमोनबो आरो जेरै गंगार हाजोनिफ्राय फैनाय माखासे गंगारफ्राबो जोंनिफ्राय फिथोबखौ लाङोमोन थारमाने बिदिनो बेफार फालांगि खालामो आरो दाबो जोंनि गेजेराव बिदि फिथोब लांलाय लाबोलाय आरो। एम्फौ बायनाया बेफार फालांगि दाबो सोलियो हाथाय बाजार ओमफ्राय बिदिनो जेब्लानाखि बिसोरो ओ। एम्फौखौ जिरखांबाय जिरनानै बिदिनो फानहैबाय ओमफ्राय फानहैखांनानै जेब्लानाखि बे ओ माबाखौ फिथोबखौ फाननाय जायो फाननानै ओमफ्राय बिदिनोफ्राय फिथिोबनिफ्रायनो खुन्दुंखौ दिहुननाय जायो। जेब्लखि खुन्दुं फिथोबनिफ्राय खुन्दुं दिहुनगोन अब्लानिया माने जों मानसिफोरा माने बैखौ सि दागोन बा बहाबा सोरबा माबा मोनसे खामानियाव बाहायगोन बेबायदि खामानियावाय माने बेखौ सिल' थानायानायाव बाहाया मानो होनबा जेब्लाान गोरलै गथ'फोरनो थाखाय गानहोनो थाखाय। फिथोबफोरखौबो फिथोबनि सिङाव माखासे सोनोायोना माने मुलि सोयोना। आखाइफ्राव गानहैना गथ बेफोरनो बैफोरखौ गोदो गोदाय बाहायोमोन मानो होनबा गोदो गोदायहाय थााबिस माबा माबिखौ बाहायामोन। आरो बैफोरखौ जों बाहायनाय नुदोंमोन आरो ना गोदो गोदायनि समाव दा खिन्थु बे बाहायनाया। दा एम्फौ लानायनि बेलायाव आंनिफ्राय बेखिनाय दा नोंथाङा बा मिनिटनि समाव मा मा फोरमायनो हागोन नोंथां आंनि सायाव बेखौ फोरमायदो।
औ थारैनो। ओ नोंथाङा गोबां खोथा बुंलांबाय। ओ एसे आगोलावनो दा जोंहा लाथा एम्फौ फिसिनाय आदब खायदा होनोब्ला जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि बर' हारि मुआव मोनसे लाथा एम्फौ फिसिनाय बे आदब खान्थिया जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि बर' हारिमुआव मोनसे बाहागो महरै जानानै फैगासिनो दङ।
औ।
दा बे रोखोमैनो जोंनि बर' आइजोफोर खौ जों नुनो मोनबोगासिनो दं गोदोनिफ्रायनो एबा आथिखालबो गावसोरनि होंगो दोंगो आ जानखि लाथा एम्फौ फिसिनाय आदब- खान्थि बेसेबांबा समायना बेसेबांबा ओ मुहिनां बे खामानिया गैयादबा थिग बे रोखोमैनो जोंहा जोंनि आइजोफोरखौ गोबां रोखोमै जोंहा आदब खायदा नेमखान्थि बाहायनानै जोंहा लाथा एम्फौ फिसिनायखौ नुनो मोनो।
उम
दा बे रोखोमैनो जोंहा नुनो मोनो आदब खान्थि होनो ब्ला जोंहा गिबियावनो जानिखि जोङो फिथोब लाबोनाय जायो सोरनिफ्रायबा जोंहा बिदान जायखौ होननानै बुङो जोङो बिदान बेखौ ओ गुबुननिफ्राय जोङो लाना फैनानै बेखौ आ जोंहा ओ बेजि एबा खुन्दुंजोंहाय ओ सुथेनानै जोंहा आ बबेबा मोनसे गोजौ जायगायाव आलायनानै दोननाय जायो बेनि उनावहाय जोंहा बे आलायना दोननानै दोननाय जा फिथोब बे फिथोबनिफ्राय जोंहा जानखि सम जायो ओ जानिखि नैजि थामजि सान जायो बेनि उनावहाय बै फिथोबनिफ्राय मोनसे सिखिरि सोमजिनायखौ जों नुनो मोनो दा बै सिखिरिया सोमजिनायनि उनाव जोंहा बै सिखिरिनि थाखाय ओ मोनसे मोजां हिखौ ओ होनाय जायो जाहाथे बेयाव बानानै सि खिरिया बिदै दैनो हायो बेव बेवहाय थानानै सिखिरिया बिदै ओ दैनो खाबु मोनो होननानै जोंहा गांसे जिखौ ओ सिखिरिनो होनाय जायो। दा बे रोखोमैनो जोंहा सिखिरिनि बेलायावबो बुंनो नायनो थाङोब्ला जों नुनो मोनो। जो आरो जोला बे मोननै बाहागोआव जोंङो सिखिरिखौ ओंखारनाय नुयो मानो होनोब्ला जोंहा ओ बे सिखिरिया बिदै दैनो थाखाय ओ जोलानि गोनांथि जायो आरो जोनिबो गोनांथि जानानै फैयो। नंङा होनबा नोंथां? औ औ जायनि जाहोनाव जोंहा ओ जो सिखिरिया बिदै दैनानै ओ जोंहा बिदै दैेनायखौ नुनो मोनो बिदै दैनायनि उनाव जोंहा बिदैखौ ज' खालामनानै जोंहा हा बै बिदैखौहाय ओ जोङो गुदुं जायगायाव एबा दुंहाव जायगायाव दोननाय जायो। दोननानै जोंहा बेनि उनावहाय ओ सम जानाय लोगो लो गोनो एबा ओ सम बारलांनाय लोगो लोगो नैजि एबा थामजिसो दिननि उनावहाय बै बिदैनिफ्राय फिसा फिसा लाथा एम्फौ सोमजिनायखौ जों नुनो मोनो। थिग बेबादिनो जोंहा फिसा फिसा लाथा एम्फौ सोमजिखांनायनि उनाव बै लाथा एम्फौ फिसानो जोंहा इन्दि बिलाइनि जा बिजौ बाहागो गोरलै गोरलै बिलाइ बै गोरलै गोरलै बिलाइफोरखौ जोंहा सेस' सेस' होनो गोनां जायो।
दा बेनि उनावहाय जेसेनो देरहोलांगोन एसे एसेबांनो जोंहा जोथोन लानाया बायदि रोखोमै जालनो हमलांगोन जोंहा देरहोलां जोंहा ओ इन्दि बिलाइनि बिलाइखौ गोरा गोरा होनोबो हालांनाय जालांगोन थिग बेबादिनो जोंहा लाथा एम्फौआबो देरहोलां महर सोलायहोलां होलांनाय खौ जों नुनो मोनो दा बे रोखोमैनो जोंहा नुनो मोनबावो जेरैहाय आ लाथा एम्फौआ देरोब्ला जोंङो बैसां खालामनानै होनाय जायो दान्दा खानानै औवानि दान्दा खानानै होनाय जायो सिं बाहागोआवहाय जोंहा दाला जानखि आ लाथा एम्फौ फिनायाव जों बाहायो नालाय खायसे खायसे आइजेंफोरखौ बै आइजें फोरफोरखौ जोङो सिं बाहागोआव बना होनाय जायो खिफोरा जानला मोनला गोलैहैयै बायदि जोंहा मोनसे जायगायावनो थाथों होननानै बाहायो बाहायनानै जोंहा खि हासुदै लाथा एम्फौनि साखोन सिखोन खालामना होनाय खौ जों नुनो मोनो सम सम मानो होनोब्ला लाथा एम्फौआ जेसेबांनो साखोन सिखोनै लाखिगोन एसेबांनो देरगोन दा थिग बे रोखोम रुखुमैनो जों नुनो मोनो लाथा एम्फौनि आदारनि बेलायाव जो इदि बिलाइ होनाय नुनो मोनो खारन बिलाइ होनाय नाय नुनो मोनो बायदि बायदि रोखोम दा जोंहा जोङो नुनो मोनो ओ खारौनि आबाद इन्दिनि आबाद जोङो ओ सिगाङावनो गायग्रोनानै लानांगौ जायो मानो होनोब्ला जोंहा लाथा फिसियोब्ला एम्फौ फिसियोब्ला गोबां रोखोमनि ओ गोबां बिबांनि जोंहा आदार नांगौ जायो बेनिखायनो जोङो नुनो मोनो खायसे खायसे आइजोफोरखौ टाउन सोहोर गुबुन गुबुन जायगाफोराव बिलाइ खाबथिंनानै लाथा एम्फौनो जगायना फायनायखौ जों नुनो मोनो औ औ दा बे रोखोम रोखोमैनो नोंथाङा बुंनाय बादिनो जोंहा लाथा एम्फौआ मोनसे समाव थाङै थाङै गोमोन जायखौ जों बुङो अजा फैनाय बे फैयो फैनानै जोंहा बेखौ ओ जानखि अजा फैनायखौ माबोरै मोनथियो होनोब्ला बेखौहाय जोंहा मोनसे आदब दङ जेरैहाय जोंहा जोंहा बेखौ खोमा खाथियाव लाबोनानै आखाइजों ज्राव ज्राव सोदोब खोनाब्लानो जोंहा बेखौ गोमोन फैनाय एबा अजा फैनाय होननानै बुङो नङा होमबा
औ
औ औ थिग बेबादिनो बे अजा फैनाय जानखि एम्फौ बे एम्फौखौ जोंहा जि एबा थालिर बिलाइफोरावहाय दोननाय जायो जाहाथे बैसोरो ओ फिथोब थोबनो खाबु मोनो होननाय बादि जोंहा बेखौहाय होनाय जायो बेनि उनावहाय जोंहा ओ गोमोन फैनाय समाव ओ एम्फौफोरा आदार खौबो एसे खम जानायखौ नुनो मोनो खम बिबांनि जानायखौ थिग बायदि बायदि दा बे रोखोमैनो जोंहा बै फिथोब थोबनानै जानखि सानब्रै सानथामसो जागोन बेनि उनावहाय जों बै लाथा जिरनानै जानायखौ नुनो मोनो जानायजों लोगोसे जोङो ओ फनाय नुनो मोनो नङा होमबा दा बे रोख रोखोमैनो जोंहा बै फिथोबनिफ्राय मोननाय जानखि फिथोब बै फिथोबखौ जोंहा जोंनि बर' आइजोफोरा जानखि इन्दि खुन्दुं एबा थावख्रि लुनाय बेफोराव बाहायनो जायो जायो इन्दि सि लुनाय नङा होमबा नोंथां बेफोर बेफोरबादिनो जोंहा गोबां रोखोमै जानखि फिथोबनिफ्राय जोंहा जोंनि बर' आइजोफोरखौ दानाय लुनाय बायदिसिना रोखोमनि जि जोम दानायखौ जों नुनो मोनो दा बेबादिनो जोंहा गोबां रोखोमनि आदब बे रोखोमैनो जोंहा आदब खान्थि बाहायनानै लाथा एम्फौ फिसिनाय जायो दा नोंथां बेखिनियानो। आंहा नोंथां जोंहा समानबो जाना फैबाय गोजोननाय थाबाय औ औ